औ खोनाब
हेल'
खोनाबायना?
औ खादों।
ए नोंथाङा बहाय दंब्रा?
आंथ' दा ओरै लामा बेरायगासिनोसो माने बारहावा जादों आरो एसे मोनानि मोनाबिलिनि नोंथाङालाय अखा हाथ'वाखै।
दङ न'आवनो ओरैनो। गोदाव सोराव
औ औ मा खालामनो अखा हाथ'वाखै औ मोनाबाय मोनानालाय अखा हाथ'वाखै जोंथिं नोंसोरथिंलाय हादो?
जोंन्थिं नैलै जोमै लादों दैलां बोथोर ना।
ए औ औ हाथ'आाखै जोंथिंबो जोमियाालाय एसे एनै दङ। ओमफाय दाहायफोरसो माख खालामो
अखा हाब्ला गोसो सो जादां एम्बुफोर बुहैलाबायहैनानै बोथिसे आराम जानो।
एम्बुआथ' बुनांगौमोन। बुनायालाय ओमफाय जोंथिंबो अखा हाबाय थानायखाय मोनगोन ना मोना बेबो एसे कमफिउस जायो माने। ओरै अखायानो हागासिनोथार मोनगोना मोना मोनगोना मोना बोरैबा मोननोबो हागौ एसे एनै।
उम माफा मानैखौ मोनगोन खिन्थु बु बुरजा मोना मोननाया। जोंथिबो बिदिनोलै
ओरै थोआ लोमाबाथाय औ जाग्राफ्रा बुरजा जायो। ‌
जाग्राफ्रा ओरैजाय बुथारना जाग्राफ्रा गोबांनिफ्राय गोबां ना अखा हाबानो ओंखारो मेम्बुखौनो नुनो थांला। मा जाबावगोन दा जोलैया जोलैया नै एरस्लाब मोनला बिदैखौनो दैनो मोनला।
औ गोदोनि मानसिफ्रा मालाय बैसाग मास जोबाबा जानो नाङा हामा होनलायोमोन दानि सुबुंफ्रा माथो बैसाग मासनो मा होनो बिनि नेमखान्थिखौनो फालिला माथो। सम जायियावनो नागिरनानै जायो।
गोदोनि मानसिफ्रा मोनसे गोदो मानसि फ्रा मोनथियोमोन जे बैसाग बे बैसागआव बिसोरो जरा लानानै बिदै दैयोना बिदै दैनानै बिसोरो बिदै दैहोगोर दैहोगोरनांगौ आरो थारमाने। ओमफ्राय नै बिदैखौनो दैहो गोरा
औ जोलै जोलैखौ औ जोलैखौ एरहोगोरा माने जोलोखौ जोलैखौ एरहोगोरा
बुथारना जाग्रोनानै बे मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय। मानिया दानि मानसिफ्रा बेनोब्रा। ओंखायनो दा नुनोनो थांला एम्बुखौनो।
उम उम।
जोलैया बिदिबाथ'खमायलांगोन जोबलांगोन बिनि
जोबलांगोन जोबलांगोनथ' आरो मा थो अबेबा अबेबा जायगाथिं बिदिनो अ अखा हाथारैनि एम्बुखौनो हाबा होलायनानै सो आगारलायनांगौनो माथो अखा हाहोनाय
दा बे नेमखान्थिया बर' जायगायाव जायगा जायगा जायो। खिन्थु हो होफैथारो ओ। हायोबो खोमा उम। गोदोनि मानिनाय जानोबो हागौ हायो बिदि अखा हाथाराबा
सिंसो ओरै बानायनाय जाया माने खेन नुनो मोना।
जोंथिं बानाया माने जोंथिं अखाया एकफाराब माने खमबो जाद्राया नांगौसेबां हायो ओंखायनो ओंखायनो बानायनाय नङा खिन्थु जों थिंबो जोंथिंबो जायोबा खरान जायो खिन्थु होगोन बे
औ औ औ औ जानाया बारा जाबाय जानाया बारा जाबाय मानसिफ्रानो गासिबो जानायल'
अखा माबाखौ इम्बुखौ अखा लेंहरा होननानै फोथाय नालाय बर'फोरा मायदा बर'फ्रानो जायो
औ
हाबथिनो मोनला मानो मोनला मासेबो नुला लामास नङाबाथ' गोद सिगां स समाव बाब बिसिबां माबानो बुख'लायनो हायामोन दाथ' नै नागिरबाबो मोना।
औ
बां गोजान गोजान जायगा गिदिं मासेखौनो मोनला नुला।
बेनथ' जाहैबाय ओरै उम आरो दाबायदियाव दुब्लि दुब्लियावसो थायो खोमा बिसोरो
दाबादियाव दुब्लियाव थायो उम बांसिन दुब्लियाव थायो।
उम फै औ बै मानसिफोरनि हाग्राया बारा जायो आरो बै मानसिफोरनि गलि गलि थानाय समावलाय माबायदि समाव थायो बेफोरलाय मानसिनि गलि गलिबो थायो होनलायलाङो माथो। मोसौ गलि बोरमा गलि ओरै से न' उसुं जिं जिं
बिदियाथ' गोदोसो जायोमोन दाथ'बा थानो ओरैनो हाग्रानिखौनो नागिरहैयो दुब्लिनिखौब न'निखौ बोरै हगारनो न'नियाथ' सिगां जोबगोरो सिगां बुथारगोरो न'निखौ उ गो गोदो नुलाबायोमोन। आं आंबो बारा गोबाव जायाखै बे बेखौ माबानाया गोदो उन्दैयावथ' जायामोन आंबो। ओमफाय एसे माबानानैसो दासो जाग्रा जालांदों आरो
हे जानायालाय जायो आं आंबो जानायालाय जायो ओमफ्राय देग्लाय गैया बारा मोनजायाखै होनजायो। एसे नामनि आन्था इसे मोनजाबाय आरो दाखालिफोर ज' लोगोफोरजों बुथारनायाव बेल'।
ओ ख्लै लोगोफोरजों बिदिनो माब्रै माबा सयथा सातथा बिदिसो बुथारनानै एसे जाबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो बारा बुथाराखै बुथारनाया केन्सेल। जानाया जाग्रा जाजाग्रा हिसाबै जानांगौ खिन्थु बैखौ फिसा जाग्रोहोनांगौ आरो
औ माने जोलै उन जोलैखौ जाहाथे इयुननि थाखाय उन उननि थाखाय गालाङो बिसोरबो बेबाय दि आरो मानियाव राव बो बेबायदिखौनो साफा सानैल' मलिनानैलाय मा जानो?
माखासेयाथ' जायोदा हनै बुथारो बेनो।
औ न'आवसो दंहैयो होमबा आदाया?
आं न'आव दंलै फंबाय। नै माइयाबो गायहां गायहां जाथारबाय हाया मोनबाय दा एसे मोनजोबबा खोथिया सानब्रै सानथाम सानथाम सानब्रै थानानै खोथिया फुजासिगोन आरो। बारा फो गोजौबासो गायजायो नालाय माइआबो बांद्राय फिसा फिसायाव गाय ब्ला दैया अखा हाबा लोमबा थैयो। ओंखायनो खोथिया बारा जौख'वा एसे बावद्रायदों खोथिया
औ जोंनाबो बिदिनो जाना दं एसे बावद्रायनानै दं। अखा आरि उम बारा गायनायनिबो बारा बोथोर जाथखायाखै खोमालै माथो बांसिनानो गायथवाखै गायनायालाय। अखायाबो हाया नङा। हाबाय थागोन बियो लाासि
अखायाथ हायो बोथोरनि सिगां गायबा जाया। दे जों जोंनिथिंनिया बोथोरजों खारफा थारनांगौ। दाथ नों ट्रेक्टरजों
हाल हालेवनाया।
दाथ ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो ना?
औ।
एखदमबारे नोङो बि बिगाब्रै बिगाबाखौ सानसेनो हाजोबो।
औ औ नङामोन नंनायालाय।
बोथोरजों एखदमबारे लिलाय लिलाय एवनानै नांगोलजों मोसौजों एवनानै। मनैसो गायोमोन माइफ्राबो जायोमोन गोदो। ओमफ्राय दाथ नों ट्रेक्टरजोंनो हायानो। हायानो माबास्लाबा।
हायानो मुजिस्लाबा। खासा खावरा थि हाग्रायानो थैस्लाबा बिदि आरोखि। बिदि गायनानैनो आबादानो मोजां जाया। बेबायदि जायो दा मा जाबावगोन। नोङो
आजिखालिलाय।
ट्रेक्टरजों एवबाबो एवनानै दोननानै गोबाव दोननांगौ हाखौ मुजिहांगौ। रुइहै जोबनांगौ।
आजिखालि साबसिननिफ्राय हामसिन औ आजिखालि साबसिननिफ्राय हामसिन। ओंखारबाय।
गासिबो औ मुवा बेसादफ्रानो थाफायोबो गोदोनाथ गोबाव लायोमोन दान मोनसेसोआनो लायोमोनदां। गोदो।
आं बिगासेखौ लायोमोनलै। खारायनाय। जि खस्थ' मोनखायो खारायनायावनो। सामार होनाय।
ओ।
होनायनाय आरो बर' होनाय आरो। मै होनानै आरो बर' होबावनाय बेनिफ्रायसो गायनाय। नोगोद सम लायोमोन गोदो दाथ' नोङो
खनसेनो आरो बेफोर बायदि बेफोर बायदियानो गैला खन सेनो हालेवजोबबाय।
खेनसेनो हालौनायानो गायबायबो। उम हाया ओमफाय हाग्रायानो सेवस्लाबला।
औ ओरैहा इथ' माइआव बेखायनोथ' ब्रा माइ देरबा इखोनो हाग्रा जाजोबो माइ देरबा माइजों समान समान हाग्रा थैस्लाबला नालाय माइजों समान समान हाग्रा जाफाबाय आरो ओरै हासारफोर होखायो। माइ गायनायावबो एसे। बे हासारजोंनो हाग्रा फासो जाग्रोसै माइआ अबाव जानो। हा बिदि जायो औ।
खौ नायनोसै ओमफाय आबादा मोजां जाबा
औ बेखायनो मानसिफ्रा होनो है माइआनोबा जाया माया। मा होनो ओरै बेफोर बायदि माबाखौ गोदोनि नेमखान्थि खान्थिखौ फालिला नालाय डायरेक्ट खनसेनो। फोमोननानै खनसे एवसै हाग्रा थैस्लाबोआवनो। हाग्राजों जाब हाग्रा जानानै माखासे औ माखासे माइफ्रा जाला।
नोङो हाया मोननांगौ एसे माबानांगौ मुजिनांगौ बेखौनो माबाया। डाइरेक टेक्टार होबाय।
औ।
खासा खावरा गायबाय। मा जानांगौ बिदिजोंलाय ओमफ्राय आबादा मोजां जाहैलाना हनै। थाब हानायखौ नायो।
थाब हानायखौ नायोथ' आरो।
सोब गासिबो गामियावनो नांगोलखौ नुला दानि गथ'फोराथ' सिनायनाय नंला नांगोल। मा मा बुस्थु नांगोलजों नांगोलजों दि माइ एवना जायोमोन बेखौ बावसिगोन।
औ। बावसिगोनथ' आरो गैला नुखालानो आ आजिखालि गासैबो टेक्टरासो सोलिजोबबाय।
होम हालेवनायाथ' गोजाननि बाथ्रा।
रोंनाया गोजाननि बाथ्रा औ।
दे नङा। ब्रेक बै ब्रेक ना अहाय गायो बिसो जाहैनोसै।
ब्रेकसो जाहैनोसै औ औ औ नांगोल ओ ओ एसे जोंनि जोंनि उनाव गथ' गथायफ्रा एसे नांगोलजों मा मावो बेखौनो मिथिनाय नंला मा खालामो।
नांगोला माखौ बुङो होनबाथाय नांगोलजोंबा मावो होमबाथाय नायदावलाबायनोसै आरो गथ'फोर
औ मिथिनायबा दाबावैनो बिदिनो जाहैसिगोन जाखाबायानोन दानिफ्रायनो एसे एनैया।
ला
बारा गोबाव गैला लासैनो
जोंबो नुगोन बे समखौ।
औ नुगोन नुनायालाय। नुलांखागोन जों। नुलांखागोन।
नुहांखाबायना दाबो।
औ। ओंख्रिफ्रालाय मा मा संदों?
ओंख्रिखौ फंबायआ आलु न इथ' बांसिन दालिखौसो संग्रोदो ओंखाम संगोरबाय बे।
उम औ। दालि संसिगोन बियो दा इ दालि गोजा संखागौ संखादों बे। साइसाव।
दालि संबा आलु
औ। दे बिदिब्ला आदा
औ समाबो जानाया जाबाय दे उनफ्राव लोगो हमसिगोन दे दे दे दे मोजां थांलै फंबाय मोजांथां
जागोन मालाबा सम मिलायबा लोगो मोनसिगोन
दे दे दे दे